हेल' अ खोनादोंना नोंथां?
गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां।
औ आंनिफ्रायबो गोजोनै गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथां, खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां। नोंथाङा जामुं जाखांबाय नोंथां?
ओ आंथ' फुंनि खाजा जामुंखौ जाखांबाय जानाया नै सानजौफुनिखौ थ' जाथ'वाखैनो आं नोंथां, नोंथाङा नोंथाङा जाबाय? ओंखाम खौ नोंथां।
आङो! फुंनि जामुंखौ जाथ'वाखिसै नोंथां खेबसेनो सानजौफुनिखौ जाखाबाय नोंथां।
अ नोंथां मोजाङानो। नोंथाङा दा ओरैनो मानोबा आंखौ फन खालामनाय जादोंमोन? ना ओरैनो रायज्लायनो होननानै ओरैनो सावरायलायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां?
नोंथांजों आङो मोनसे बाथ्रानि सायाव दसेबाबो रायलाय रायज्लायनो होननानै हरनाय जादों आरो नोंथां।
औ नोंथां नोंथां ओ मा बाथ्रानि सायाव रायज्लायनो ओरैनो कल खालामनाय जादों नोंथां?
नोंथाङा आङो दै गुबुंले माने जोंनि दा थांना थानायनि मोनसे राहायाबोथ' दै ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ।
बेनि सायाव दैया गुबुंले जादों। दैयाव दाखोर दाला मोनदों। बेनि सायाव नोंथाङा माखासे बुंफोरथि होनो हागोन नामा नोंथां?
अ आंनावबोथ' हागोन नोंथां आंनावबोथ' एसेबां रोंगौथि गियान गैया नोंथां ओ दै गुबुंले जानायनि याव अब्लाबो आं जि एसे नुबोदों जि एसे मिथिदों बेखौ आं नोंथांनो एसे सुंद' समनि गेजेराव जेरावनो एसे सुंद'यै फोरमायना होनोसै ना मा होनो नोंथां।
अ नोंथां होजागोन नोंथांखौ होजागोन।
अ जोङो गिबियावनो दै होनब्लाथ' जोङो। मानसिनि मा बेयो गोनांथार बे नङाब्ला जोङो बे बुहुमाव मा थांनानै थानो हाया नङा होमब्ला नोंथां। जोङो दैखौ जोंनो नांथारगौ दै गैयाब्ला जोङो थांनानै थाया आरो दैखौ जोङो नांथारनालाय जों बेखौ रैखाथि होनायाबो जोंनिनो मा मोनसे दाय त' नङा होमब्ला नोंथां रैखाथि होनाया जोंनि थाखाय थाखाय जोबोर गोनांथार। बेखौ जोङो ओ दै गुबुंलेखौ जोङो बोरै होबथानो हागोन दै गुबुंले जों बोरै जायो। बोरै मावनांगौ बेनि बागै आं एसे फोरमाय होनोसै नोंथांना। दै गुबुंले जानाय होनोब्ला जोंनिया गोबां। सोहोरफोराव जोङो गोबां। जानायखौ नुयो आरो दै गुबुंले जानाय बायदिसिनाफोरखौ बेनिफ्राय बे गामि एरियाव एसे जोङो खम खमखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। नोंथाङाबबो एसे मिथिगौ जानांगौ। गामि एरियायाव गामि जायगायाव जोङो एसे खम नुनो मोनो सोहोर। जायगायाव जोङो बांसिन दै गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो सोहोर सोहोर जायगायाव जों बोरै दै गुबुंले जानायखौ नुयो होनोब्ला जोङो सोहोराव जोंनिया गोबां गिदिर गिदिर कम्पा बायदिसिना मेसिन सालायनाय जायो गोबां गोबां कलकारखाना बायदिसिना बेबायदिनो प्लास्टिक कम्पानिफोराव जोङो प्लास्टिक बाहायोना नोंथां नङा होनब्ला नोंथां बे प्लास्टिकफोरखौ जोङो। जानला मोनला गारनायखौ जोङो नुनो मोनो जेराव जोङो दैमा नाला जोङो जानला मोनला जोङो गाज्रियै थानायखौ नुनो मोनो। बेनि थाखाय। बेनि थाखाय जोंनिया मा दैया जोबोर गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो। दै दैखौ जोङो बोरै रैखाथि होनांगौ बेखौ आङो एसे दसे गेजेराव फोरमायगोन नोंथां दा आङो गामि जायगानिखौ बुंनो थांसै गामि जा जायगायावबो जोङो नुनो मोनदों एसे खमखौ नुनो मोनो अब्लाबो दा जोंनियाव गोनोखो मुगानालाय जोङो। दा गामि जायगायाव जोङो एसे लासै लासै दै गुबुंले जाबोनायखौ जोङो। नुबोगासिनो आरो नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोङो दैयाव जोङो दै दैखौ जोङो दुगैयो जोङो जिब जुनारनि थाखाय जोंनो गोनांथि नङा होमब्ला नोंथां। जिब जुनारफोराबो। दै नौ जायो जोंनोबो दै नांगौ। जायो सुबुं माहारिनिबो ना बायदिसिना जोंनो थांनानै थानो थाखाय जोंनो। मा दैखौ नांगौ जोङो। बे दैखौ जोङो बोरै गाज्रि जायो जोंना गामि जायगायाव होनोब्ला जोङो थाबा दानि गोनोखो मुगायाव। आबाद मावनाया जोंनि बे बे दै गुबुंले खालामनायाव जोंखौ जोबोरैनो ओ ओ नुबोनाय मोनदों जोङो मुखुबै जोङो गाज्रि खालामनायखौ नुनो मोनदों। गोनोखोआरि आबाद मावनायजों जेरै जोङो आबाद फोथाराव जोङो बायदिसिना मुलि बाहायो नङा। होनबा नोंथां जोंना जेरैखि रासाय रासायनारि हासार बायदिसिना बेबायदिनो एम्फौ फोथैग्रा मुलि बायदिसिना जोङो बाहायनायखौ नुयो होब्ला नङा होमब्ला। नोंथां बेराफारसे जों बोरै जोंनियाव खहा खालामो बियो बुंनो थाङोबा जोंनिया आबादफोराव जोङो बे मुलिखौ सारनानै जोङो सारनानै दोनोब्ला जोंनिया अखाफोरा गोलैनानै अखाथ' हायोना जोंनियाव। अखाया गोलैनानै जोंनियाव मा दैमाफोराव बोहैलाङो अबावबा नालाफोराव बोहैलाङो अबावबा जोंनि बायदिसिना ओ -ओ दैमा दैसा बायदिसिनायाव जोंनियाव बोहै लाङो नङा होनब्ला ओ बे बोहैलांनाया जोंनि थाखाय दैखौ जोंखौ गुबुंले खालामो बेखौ जोङो जिब जुनारफोराबो दैमानि दैखौ लोङो नङा होन ब्ला नोंथां दैयाव जोंनियाव जों दैयाव जोंनियाव ना थायो बायदिसिनाया जोंनिया मा थैनायनि थैनायनि सान्स थायो आरोना थैनायनि जोंनिया मा मोनसे मुलि होनाय जाहैयो आरो बे देव अखा हानायजों जों मानसियानो मावनाय जायो नोंथां नङा होमब्ला जोङो जों मानसियानो आबाद फोथाराव जोङो मुलि बाहायो जोङो फसलखौ मोजां मोजां खालामनो था खाय जोङो बायदिसिना मुलि बाहायो बे मुलि बाहायनायानो जोंखौ मा ओ खहा खालामो गो बां बे जिब जुनारफोरा बेनि दैखौ लोंगोन दैमा दैसानि दैखौ लोंब्ला बेयो जिउआ जोबनाय जोंनिया मा मोनसे ओ जोबनायनि लामायाव एसे थाङो आरो नों थां बेबायदिनो बेबायदिनो बै जों बे खौ नुनो मोनो आरो जोंना गोबां माबा दंबावो बिखि सोहोराव नायनो थाङोब जोङो ओ ब्रै जों बेखौ साखो साखोन-सिखोन लाखिनांगो जों बोरै दैखौ जोङो ओ रैखाथि खौ होनोब्ला दै गुबुंले जानायखौ रैखाथि होनोब्ला जोङो बे प्लास्टिक बायदिसिना बाहायना जोंङो नोंथां कम्पानि बायदिसि नायाव बेखौथ' नोंथाङाबो नुदो जानांगो बे प्लाष्टिक बायदिसिनाफोरखौ जों मा ओ रि उस इंराजि सोदोबाव मोनसे रि उस दङो बाहायफिनजानाय ओ बाहाय फिननाय जोङो बे प्लास्टिकखौ जोङो मा खनथुमना लानानै मोनसे मोजां जायगायाव दोननानै जों बेखौ बाहायफिननांगौ जों बानायनानै जों बेखौ बाहायफिनांगौ जेरै जोंनिया सेयार बायदिसिना बानाय जायो नङा होमब्ला प्लास्टिकनि सियार बेबायदि बायदिसिना जोंनिया बुस्थु बेखौ बाहायफिननांगौ आरो नोंथां। ओ बेबायदि खालामोब्ला जोंनिया मा दै गुबुंले जानाया एसे खम जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां। आरो जोंनियाव बेराफारसेथिं गामियाव दङो ओ गामियावबो जोङो रासायनिक हासारखौ जोङो खम बाहायनानै न'आवनो बानायनाय हासार बेखौ जोङो बाहायनांगौ जेरै गोबोर खि खानस्रि खिनाय बायदिसिनाफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि थाखाय दै गुबुंले जानाया मा ओ रैखाथि जागोन आरो जोंनि थाखाय। ओ नोंथाङावबोथ' एसे बेफोरनि बागै मिथिगौ जानांगौ नोंथां मिथिगो मिथिगौ जानांगौ अ अ बे फोरनि बागै आङो बेखिनियावनो बुंनायखौ आंनिखौ फोजोबथ'नाय जाबाय आरो नोंथां नोंथांनिफ्राय आङो एसे ओ गियानखो लाबावनो नोंथाङा सुंद' समनि गेजेराव एसे फोरमायना होदो नोंथां।
अ नोंथां जेरै नोंथाङा जोंनि गामिनि जेने दै ओरै जाम्फैजों बोहैनाय दै बिनि बा गै जा बुंदों नोंथाङा बे बाथ्राया सैथो। नोंथां बे बाथ्राया सैथो नाथायबा टाव टाउन ओनसोलावहाय दाखोर दाला गारनाय प्लास्टिक मुवा बेफोरथ' सेवनानै हासार जाया नोंथां।
औ जायाथ'र' बेफोर औ नंगौ
बेफोरथ' हासार जाया बेजोंहाय दैयाव गारो दैयाव गारनानै थां बेथ' सेवलांनायलाय दैआ इजोंबो गुबुंले जालाङो नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ
जेनेबा स्टिलनि बे जिनिसफोर बेफोरखौथ' माराम खायो दैयाव गारो
औ औ औ औ नोंथां औ औ
अखाजों गोग्लैनाय दैया नोंथां इयो बारा माबाया गुबुंले नङा
औ औ नंगौ नोंथां औ औ
जों दा नुनो मोनो गामिजों सोहोरनिजों मेर्ला फाराग दं। गामिनि दैखौ जोङो जेनेबा दैमा खाथिफोराव आबाद गायो सोरबा सोरबा बेयाव बे दैनिखौहाय मटर मेसिनजों बोखोनानै दैखौ बे आबादाव सारो नोंथां।
औ औ औ औ
बे दैया गामिनिया गुबुंले जाया। टाउन नोंथां टाउननि दै बखौहाय जोङो सारनो हाया आबाद मावनोबो हाया। मानो होनना बुङोब्ला गासै मुवा बेसादफोरखौ बावनो गारखायो नोंथां। बे दैया गुबुंले जाखानाय बेजों नों आबादाव साव- आबादाव सारहरबा बे दैखौहाय आबादा जेबो मुलाम्फा जाया।
औ औ नंगौ नोंथां औ औ औ।
बेखायनो टाउन ओनसोलनि मानसिफ्रा मा खालामो आबादखौहाय रासायनारि हासार जे होनो बेखौ सारनानै बानायो माने देरहोयो आबादखौ।
औ औ औ
गामि ओनसोला जाहैबाय दैजों मोजां सर्स दैजों बेजोंहाय सारनानै देरहोयो।
औ औ नोंथां नंगौ।
बुजिदों ना नों
औ बुजिदों नोंथां औ जोबोरैनो बुजिदों औ। आरोबाव अबेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा नोंथां ओरैनो?
अ हागोन नोंथां हागोन।
औ औ दे एसे सोंद'स सुंद'यैनो फोरमायबावदो नोंथां औ।
दैमा गामिनि दैमा दैसा बे फोरावथ' जेबो इदि खहा जानाय जिनिस बेफोरखौथ' गारलाबायनायखौ नुखाया नोंथां। नोंथाङाबो नुदों जानो हागौ। औ ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो जे टाउनाव थाङो। टाउन गेजेर गेजेरजों बबेजोंबा साइदजों दैमा बोहैनाय नुवा होमबा नोंथां? जाम्फै मा बेयावथ' नोंथाङा नुदों जानो हांगौ मेरला दाखोर दाला बे दैयावनो गारजोबो नोंथां बेबो बेबोथ' प्लास्टिकआ सेवाबो जेबो माबा जाया दै दैयावनो थाबाय थागोन नोंथां बेयो बेजोंनो दैया गुबुंले जालां। टाउननिया
औ औ औ।
बेयावनो जों मोननो हायो जे बुजिनो हायो माने नोंथां। टाउननि आरो गामिनि दै गुबुंले जानाया मेर्ला फारागथि दङ नोंथां।
औ -औ नंगौ नोंथां औ
बुजिदोंना नोंथां? अ दायो नोंथां समाबो जाबोबाय
औ जाबोबाय नोंथां औ।
नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ आंनिफ्रायबो नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर सुंद' समनि गेजेराव नोंथाङा जोबोर मोजां- मोजां बाथ्रा बुंबाय नोंथां बेयाव आंबो जोबोर गियान मोनबाय रोंगौथि एसे आं मिथियैखौ नोंथाङा बुंफोरना होबाय बेयाव आंबो गोजोन्नाय मोन बाय नोंथां नोंथांनिसिम खेबसे आङो गोजोननाय खौ‌ जासि हरनाय थाबाय आरो उनफोराव सुबिदा मोनबावोबा जों सानैजों आरो गोबां खोथा रा रायज्लायगोन होन्नानै आं मिजिंथिनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां
खेबसे आं गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां औ औ दे लाखिलायनाय जासिगोन नोंथां
औ नोंथां